औ खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथा औ औ औ बिदि ब्ला जों दिनै बर'फोरा दाउ अमा फिसिनानै मारै न'खर खुंबोखो गोदोनिफ्राय दाउ अमाया जोंनि थाखाय इसिबां माने गोनांथार बिसेबां खालामो जोंनि न'खर बिनि सायाव राय्लायसिनो नोंथां
औ जागोन
जि बादों
औ औ अ दाउ अमा फिसिनाया थ' जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो जों दिनैसिम
ओम
बुंस' हाया जों माला समनिफ्राय जों बर'फ्रा बेवहाय रायजो जाबोदों माला समनिफ्राय जोङो जिब जुनारफोरखौ फिसिबोदों जों दिनै बिनि थं आ थारिखौ जों दिनै बुंनानै बुंफुरना होनो हाया रावबो दिनै मानोना जोंहा बर'आ हि थ्रि गैयै माने जारिमिन गैयि जों माहारि जाहैबाय। जायनि थाखाय जोङो दिनै जोंनि खिथाबावबो लिरनाय गैया जोंनि लिरनानै गालांनायबो जों गैया। बेखायनो जों दिनै बिनि सायाव आबुं फुवारना बुंफोरुरल' होनो हाया। आं मिथिनाया जेनेबा जै आबै आबौ आबौमोना जेरै जोंनि आबै आबौमोना जेरै दा अमा फिसिनायखौ जों नु मेगनजों नुबोदों थिग बिदिनो जोंनि दिनैसि सिमबो जोंङो दाउ अमा फिसियो आरो दाउ अमा फिसि नायजों जों गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो साख्रि बाख्रिखौ नेआलासिनो जों दाउ अमा फिसिनानैबो जों न'खर सुंथानो हायो। मानसिया जुदि गोसो जायोब्ला गासै खौबो मावनो हायो। बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां जों जेरै दाव खौ जोङो मा रोखोम फिनांगौ होनना बुंबा गोदोथ' जोङो न'खरफ्रोमबो दाउ अमाखौ जों फिसियो नाथाय जोङो बिजनेस पार्पसाव फिसियामोन मालाबा जोङो फैसा थाखा नांगौ जाबा जों दाउखौ फानब्रबोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव नु बाय जोङो बेखौ जोङो ओ गोनोखो आदबजों ओ बिगियानिक बा गोनोखो आदबजों जोंहा आथिखालाव दाउ अमा दाउ अमाफोरखौ फिसिनायखौ जों नुयो। नङा होमबा नोंथां जेरै नोङो दाउखौ जोङो ओ फिसाफोराव फिसायावनो जोङो बेखौ जोङो फिनानै जोङो दाउखौ जोङो दाना होनानै जोङो थाब फेदेरनानै जों दाउखौ फानो आथिखालाव बेखौ जों नुबोबाय दं थिग बिदिनो जों अमाखौबो जोङो ओ गोनोखो आदबजों दिहुननाय जायखौ जों आदार बेखौ जोङो अमानि दाना होननानै बुङो बेखौ बेखौ जों अमानो फेदेरनानै हो दौनानै जों अमाबखौ थाब थाब फेदेरनानै जों फाननायखौ जों नुयो आथिखालाव जों गोदोनि आदब जों फियोबोब्ला जोङो अमाखौ जों थाब फेदेरनो हाया। बोसोरसे फिनानै नोङो बिस हाजार पसिस हाजारबो नों मोना
नंगौ नोंथां नंगौ।
आदबजों मावोबला नोङो सिक्स मान्थावनो नोङो बेखौ अथ्र' हाजार बिस हाजार पसिस हाजार खालामनानै नोङो फाननो हायो। जुदि बे आदब जों खालामोबा जोङो रां थाब आरजिनो हायो। आरो जों मासे मानै फिनानै जों रां आरजिनो हाया
नंगौ नंगौ नोंथां
आथिखालावथ' जोंनि गामि न'खराव जोङो मासे अमाखौ नुखाथारगोन होननानै मानोना जोंनि खालाय दै फोर जानाय आदारखो जोङो दैफोराव बा म हायाव गारास्राय स्राय जोङो अमानो होबोला जोंहा मोजां जाहैगोन। अमाखौनो फेेदेरनानै जोङो फैसा गरसे गरनै मोनगोन। बिदिनो जोङो थांखिजों जोङो अमाखौ फिसिनाय जायो आरो न'खरफ्रोमबो जोंनि गामि थाङोब्ला न'खरफ्रबो नोङो अमा नागिरनानै मोनगोन आरो बारि खनायाव थिग बिदिनो जों आथिखालावबो जोङो बेखौ जोङो बैगानिक आदबजों गोनोखो आदब जों जों मावोब जों गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै आं बुंलांबाय नोंथांनि सिगाङाव जोङो गोनोखो आदबजों मावोब्ला जों गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै जों बोसोरसेयाव जुदि माथाम अमा फिसिनो हागोन आं जुदि जुदि गोनोखो आदबजों फियोबा मासे अमानो जे-जेसेबां दाना होगोन नोङो बे जुदि गोन आदबजों मावोबा बेयो माथाम अमानि दाना जागोन जेनेबा। अब्ला नोङो जेनेबा मा अमाखौ नों बोसोरसे फिना फसिस हाजार मोनोबा नोङो माथाम अमाखौ नोङो दाना होनानै जुदि सारि माह पास मायावनो जुदि फाननानै नोङो जुदि सल्लिस हाजार मोनोबा मबे मोनसेया नोंनि थाखाय मुलाम्फा? नङा होमबा नोंथां गोनोखोआथ' जों मावनाया जों मुलामफासिन नङा होमबा? आथिखालाव जेनेबा बैग्यानिक मानसिया जानो हानाय रासायनिक आदारखौसो बनाय खायो नङा होमबा? जायखौ जों जानो हायो जायखौ जों जाफिननो हायो नङाबा जोङो सारा बुहुमनि मानसि फोरानो बयलार जानानै थैजोबगौमोन मा थो नङा होमबा बयलारखौबो जेनबा मान थिया जानो हानाय रासायनिक बनायदों जाय दानाखौ जोङो बयलारनो होयो। बे बयलारखोबो जों जानो हायो। नङाबा नों प्रिथिबियावनो जों बयलारखौसो जायो नङा होमबा? गासै प्रिथिबियावनो लकेल दाउ मोन जोबा नङा होमबा बयलारखौथ' अल नो मोनजोबगोन नोङो बुंनो थाङोब्ला आरो अब्ला जोङो। गासिबो जाजोबो। नङा होमबा थिक बिदिनो जोङो मा सिया जानो हानायसो बनायो बै माबायाबो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा दाउ अमाखौ फिसिनानै बोरैहाय रां खामायो बोरैहाय ओ फार्म बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ ओ दाउ, दाउ होनोबा जोंहा माने मोनफ्रोमबो न' खरावहाय दाउआ जोंना थाखायो दाउआ जोंना थाखायो आरो जों बे दाउजोंनो माने जोङो सोरबा सोरबाया बे दाउखौ लानानै दाउ बिदैबो सोरबा फानो आर बिनि उनाव दाउ फिसाखौबो सोरबाया फानो। जोंनाव दाउ गिदिर जाबा दाउ गिदिरखौबो फानो आरो। ओ माने जाय थि बे समाव बायग्रा मोनो बे समाव फानो आरो। गोदोनि दिनाव आरो बेयो गोदोनि दिनाव नाथाय नै दा मा नुनो मोनो बे दाउखौहाय माने फार्म फार्म बायदि खालामनानै खुलिनाय जायो आरो। गोबांथार लायो। जेरै दुइस'था, थिनस' था बिदि लायो आरो दाउखौहाय।
औ औ।
बेदर फाननायल' आरो बेदर फाननाय माने मा माने गथाय एक किल' देर किल' जाबाथाय बेफोरखौ फानहरो आरो। बेखौ औ बेजों फाननानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफाय बिनि उनाव दाउआ मोनसे जा दङ बा मा दाउ होनगोनथाय बेखौ दाना माने बै दाउआ ओ खालि बिदैल' नोंथां बे माने माबा लानो रोङा औ। कयलार नामा? बेयो औ बे बुस्थुआ खालि बिदैल' दैग्राया ओमफाय बे माने गनो रोङा नङा होमबा? औ औ बेबायदि दाउखौ सोरबाया दुइस' बा थिनस'था माने माबायो फियो ओमफाय दावदैखौ दैलि खनबाय थागोन आरो माने दावदै खनबाय थागोन ओमफाय दाउ दावदै फानबाय थागोन बेबायदि नोंथां। दावदैखौ फानहरबाय थागोन दैलि बेबायदि आरो ओमफायहाय लास्ट आवहाय ओरै दाउदैजोंबोथ' नों रांखौ मोनखाबाय फाननानै नोङो जथेस्ट' न' सोलिनो थाखाय नों मोन खाबाय दैलि मोनबाय थागोन आ दावदैनिया ओमफाय बे दाउ बिमाया जेब्ला बुरिगोन अब्लाथाय बे दाउ बिमा खौ बुरिखौबो फानहरनानै फैसा मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिखौ आङो नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायावहाय आरो जोंहा माबाबो लायो ओ मोसौबो लायो। जेनेबा मोसौबो लायो मोसौखौ दानिया औ। माने माबा लायो ओ गायखौ बांसिन लायो गाइखेर फाननो थाखाय गाइखेर फाननो थाखाय बेखौ लानाय जायो आरो। ओ माब्रै माबा जुदि मो सौखौ नों लायोबा गाइखेर खौ नों दैलि सानफ्रामबो फाननानै सानफ्रामबोनि ओ खरसाखौ नों मोनबाय थानो हायो आरो आरो जोंनि मोसौआ जोंनि मोसौआ बैफोरबायदि मोसौ नङा जे माने जेरै- जारसि थारसि जों गामियाव बिदिखौ बारा लाया। नोंगौ लायो दानि जुबाव लायो नाथाय बै समाव जोङो उन्दै उन्दैबा बारा लायामोन। बे समावहाय बे जोंनि लकेल मोसौआनो जायोमोन जोंना देसि मोसौआनो बेजोंहाय माब्रै माबा थाबाथाय ओ गाइखेर जगालि जगालि बेबायदि थालायोमोन। जाय गाइखेर ओ बिसोरो थांनानै गावसोरनो सेरहैयोमोन ओमफाय एसे फायखारि रेदयाव लाबोनाय जायोमोन आरो गावसोर ओमफाय बिसोरो औ औ बे फायखारि लाबोग्राफ्रा बाजाराव फानफैयोमोन बे बादिखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां। बेबादिखौ जों नुनो मोनदों आरो। मोसौनि बेलायावहाय ओमफ्राय आरो मोसौ। थेवबो फिसौखौ फिसाखौ देरबाथाय आरो फानो। दामब्राफोरखौ फानो जाय जायफोरा गाय गाय गाइखेर लाखिनो गाइखेर फाननो थांखि लायो। बिसोरो ओ बुन्दिखौ लाखियो मोसौ बुन्दिखौ बिनि उनावहाय ओ। दामब्रा दामब्राखौ फानहरो आरो माने बे दामब्रा दामब्राखौ जाय। जायफोरा हा दङ हालेवनो थाखाय बिसोरल' लाखियो नालाय जाय फोरा गैया बिसोरो फानहरनाय जायो आरो। ओमफाय दाना अमाबो लायो। अमायाथ' जेरावबो थाखायो गोदोनिफ्रायनो जों नुबाय थादों नाथाय दानि अमा लानाया एसे आलादा गोदोनिफ्राय आरो गोदोना खालि अमाखौ। मासेबा मानैल' लायोमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव फिसा बुन्दि फोर लाबा लाबाय बुन्दिखौ लायोबा माने फिसा फाननो मोननायनि बेबायदि माबाजों आसा जों लायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय।
नोंगौ नोंगौ।
ओमफ्राय दानियाथ' आलदा आलदा जाबाय दानिया फामसो खुलियो। माबा अमायाबो रोखोम रोखोमनि अमा नुनो मोनसेै माबा केेमसफायारनो माबा अमा गुफुरनो। बेबायदिखौ जों नुनो मोनसै आरो बेबायदि जोंनि देसि अमाया माने ओ। थावरिनो हाला माने। बिसोरजों माने जोंनि अमाया। देसि अमाया जुदि दस मासजोंसो। सल्लिस केजि जागोनबा बैफोर फार्माव जि फिसिनाय अमा। जेखौ जोङो मेडसिन थिनो होबाय थायो भिटामिन हाइ भिटामिन। बेफोरखौ होयो बैफोरो माने सारि मास। पास मासावनो जायो आरो। बेनि थाखायनो जोंनि देसि सि अमाया थावरिनो हाया आरो दा ओंखायनो। दिनै समावहाय बै फार्मनि अमाफोरा बांसिन जायगा लाबाय आरो। जायगाखौ लादों बे फार्मावहाय अमा फिसाबो फानो अमा बेदरबो अमाखौ गोदानानै बे बेबो गोदानानै फानो आरो अमा गथायैबो बिदि बानायनायखौ जों नु मोनदों आरो दा नोंथांमोनथिं बेबायदि फार्म खालामनानै बेबायदि खुलिगोन नाबा फिसिगोन ना फिसिया अमाखौ
औ बिदिनो जोङो जोंथिं जेनेबा गासैबो नखराथ फार्म बनाया बिदिनो सासे सानैया बिदि फार्म बनायनानै फिनायखौ आं नु दिनै नुबोदों बिथांमोनाबो दिनै रां खामायदों गावबायनाय आथिङाव सुंथादों साख्रिजों सोनारा लाबा माबासिनो बिसोरो गावबा गाव गाव गावनि खामानि मावनानैनो बिथांमोना रां आरजिनानै दिनै नखर संसार सालायबाय दं औ थारैनो बुङो थाङोब्ला जोङो ओ जिब जुन जिब जुन्थु फिनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो बिजों ओ लोगोसे जोङो बोरमाफोराबो जोंनि थाखाय नआव फिसिजाग्रा जुनार नङा होमबा जायखौ जोङो बेखौ फिसिनानैबो जोङो रां आरजिनो हायो जायो हाज जो आरो जायफोरा बिफां लाइफां ओनसोलाव थाग्रा बिथांमोना गोरलैयैनो जोङो बोरमाखौबो फिसिनो हायो नङा होमबा नों थां जाय बोरमाया जेनेबा बा जोङो बियो बांसिन बियो गोरान जिराद जाया बियो बांसिन बियो सोमखोर गोथां हारिनि बिलाइखौ बियो जाना मोजां मोनो मोसौआथ नोङो जिगाब गोरानखौबो नोङो संख्रिजों सोम दै सोमनानै साबस्रिनानै हबाबो बेयो जागोन नाथाय बोरमाया मास बियो बियो जिगाब गोरान बा बियो नारा गोरानखौ बियो जाया
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेखायनो जोङो बेफोर फारागा बाहाय दङ ज बोरमा आरो मोसौनि फारागा बेखायनो बोरमाखौ फिसिनोबा एसे जाय जाय बेयाव सोमखोर बिफां थायो बे जायगायाव नोङो फिनो नांगोन आरो। बोरमा फिनांगौबा आरो नों बोरमानि आदारनि थाखाय नोङो एक्सट्रायै नोङो माने बोरमानि ग्रास हाग्राखौ नों गायना लानांगोन आरो बोरमानि दानानि हाग्रा दोङो हाग्रा बिफां दोङो बेखौ नों गायना लायोबा नों बोरमा फारामबो खालामनो अब्ला नोंथां जोङो समाबो लावबाय।
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि सावरायनांगो ओ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा? गोजोननाय थाबाय नोंथां।